हेलौ अ नोंथां ओ जोङो ओ बैसाग बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनायनो नामा?
औ सावरायजायो नोंथां
आदसा जोङो बैसागु होनोबा
औ
बेखौ बबे अक्ट'आव फालियो आरो बे बैसागोआ ओ बेसे गोबावसिम फालियो? आरो मा मा रोखोमनि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ हागोन नों ओं ओरैनोथ' जोंहा बैसागु बैसागुआहाय जोंहा बैसाग मासाव जायो नङा होनबा‌ नोंथां? बैसागु फालिनाया जोंहा माखासे जोंनि ओ बर'नि मोनसे फोरबोखौ जों फोरबो हिसाबै मानिनानै लायो जों आरो बेखौ बोसोराव खेबसे फालियो गाजा गोमजा बेखौहा‌ जोंहा गोदो जों बैसागुखौहाय स्नि दिन फालियोमोन जों खोनानो मोननायाव जोंथ' मोनबोआसै थेवब्लाबो जों बे गोदोनि आबै आबौ बिसिनि खुगानिफ्राय जों गोबांथार खोथाफोरखौ जों मिथिनानै लानो हादों सोंनानै जोंहा गोदो बैसागुखौ स्नि दिन फालियोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बैसागुखौ थाम एबा ब्रै सानसिमल' जोंङो फालिनायखौ नुनो मोनो ओ‌ जों बैसागुआव गिबियाव जोंहा ओ मोसौ बैसागो जोङो बेखौ खालि बिनि मानसि बैसागो बैसागुनि गिबि सानाव जों मोसौ बैसागो फालियोमोन जे बे मोसौखौ जों जेरै सुबुं माहारिफ्रा बोसोर गोदानाव देलाय मालाय देलायनानै रंजा बाजा मोसौ यो रंजायो थिग बिदिनो जों मोसौ मैसोफोरखौबो जों थुखैयोमोन जे थुखैनो जोंहा माखासे थुखैनायनि सानसे सिगां जों गोबां माखासे बेसादफोरखौ जों रेडि खालामनानै लायोमोन जेरै मोसौ थुखैनाय समाव मोसौनो माला गानहोनो थाखाय जों थाइखा फिथाइ आरो माखासे लाव फान्थाव जोगोनार रायदों आरो थाराय बेफोरबायदि आरो बेसादफोरखौ जों रेदि खालाम नानै लायोमोन बिनि उनाव जों जेब्ला मोसौ थुखैनाय सम फैगोन बे सोरांनाय बेरिफुनाय सिखारनानै जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामो बे बेयावहाय जोंहा मोसौखौ दैमा दैसायाव लांनानै थुखैनाय जायो थुखैखांनानै जोङो बेयावहाय बे माला गानहोयो जि समायना नुहोनो थाखाय बोसोर गोदानाव जेरैबायदि सुबुंफ्रा देलायो आरो जोंहा बेवहाय माखासे बेसादफोरखौ जाग्रा मुवाफोरुलि जों मोसौनो जानो लाव फान्थाव बायदि आरिफोरखौ हानानै जों मोसौनो बोसोर गोदाननि मुङाव मोनसे जि जोंनि संनानै जाग्रा जि साराय बिनि खिथुनिफ्राय बे जि हांगार बेखौ जोंहा हाख'नानै जोङो मो मोसौनाव थाव गोथांजों मिलायनानै बा लगायनानै जोंहा मोसौनो गाबफ्रिननाय जायो समायना नुहोनो थाखाय जेरै सुबुंफ्रा फोथा फुङो बिसिनोबो जों बेखौनो खनहैयोमोन नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनला माखासे मोसौ थुखैनाया ओ दैमा दैसायाव लांलांनो जेरैबायदि गोदो थुखैयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंहा दैमा दैसायाव लांनायखौ जों नुनो मोनला न'नि ओ फुख्रि बा दंखल बायदि आरिफ्राव थुखैयो थेवब्लाबो जों बे मोनसे फालिथाय बेखौ जों बियाव फिसिनो हा दानि जुगाव जि दैमा दैसा आरिया खम जालाङो
नंगौ नंगौ
नुनो मोनला खम जालांनो हमबाय जे मोसौ थुखैखांनानै सुबुंफोरा गोदान बिथिं जों बे रोखोमैनो दुंरुंखौ गोजाम दुंरुंखौ गारनानै गोदान दिरुं जों मोसौखौ खायो बिनि उनाव मोसौ थुखैखांनानै जोङो गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ बा सेंग्रा ज' ज' लोगो नांनानै जोंहा हाजोआव बा बबेबा मोनसे हाग्राबारियाव थांनानै जोंहा ओ गोखा गोखै लायनो थाखाय थाङोमोन
नंगौ नंगौ
बे मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ जानायनि मोनसे फोथायनाय दंदि जों सेजौ जिथा बिदिनो मैगं थाइगं खांनानै बिनिफ्राय एसे बिनिफ्राय एसे खांनानै जों इदि बे संनानै जायोब्ला बोसोराव खनसे जायो अब्ला जोंहा देहायाव माखासे बेराम आजारफ्रा रैखा मोनो होननाय जोंहा गोदोनिफ्राय फोथायनाय दं बेनिखायनो जों बेखौ मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय लायनानै जाफैयोमोन गोबां सुबुं फोरा मानियो गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों दासिमबो मानिगासिनो आरो जों बिनि उनावहाय जोंहा मानसि ओ बैसागु मानसि जेरै सुबुंफोरा बैसागुआवहाय लोङै जायै रंजायो मोसायो जेरै जोंहा दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुफोर दं खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बैफोर दामजुफोरखौ जों लानानै मोसानाय हाबाफारियाव जोंहा माखासे बोराय बुरै गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला ज' बोसोराव खनसे रंजायै मोसायै रोजाबै जों बैसागु बोथोरखौ बिदाय हरोमोन नाथाय गोदोनि जि बैसागु बेयावहाय जोंहा एसे फाराग दं दानि बैसागु दानि सुबुंफोरा एसे सोलायनो हमबाय
नंगौ नंगौ सोलायबाय
जौ बायदि आरिजों गोजोबनानै थायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा एसे जौगानो हमबाय जे बेफोरखौ बारा बेफोरजों गोजोमनानै थाला बिनिखायनो गोदो जौ बायदि आरिजों गोजोमनानै थानाय जि बैसागुखौ स्नि दिन फालियोमोन नाथाय दानि जुगाव सुबुंफोरानो हमबायदि बैसागुखौ सान एबा ब्रै सानसिमल' फालियो गोबां सुबुंफोरनि खाम मावनांगौ हाबा थायो बैफोरनि थाखाय जौ बायदि आरि जों गाहाम जाया बेखौ नुहुरनानै बे दानि सुबुंफोरा बैसागुखौ ओ थाम एबा ब्रै सानसिमावनो गोदो जेरैबायदि गाजा गोमजायै फालियोमोन दासिमबो बिदिनो गाजा गोमजायै फालिनानै बैसागुखौ बिदाय होयोमोन आरो दा नोंथाङाबो बिनि बागै एसे सावरायनो बा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथां बुंनाय बायदि जे सै सैथ्र' दाननि ओ जोबथा खालारनिफ्राय ओ जोंनि रंजालि बैसागुआ जागायजेनो नङा होनबा थां
औ औ
आरो बे सैथ्र दाननि जोबथा खालारावनो नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ जोंनिथिंजायबो मोसौ थुखैयो आरो बायदि बायदि नेमखान्थिजों बे मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो आरो बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बादि सेजौ सेथा मैगं थाइगं खांनानै जे संनानै जानाय जायो ओ बेखौ खालामनाय जायो ओ जोंनिथिंजायबो आरो बेखौ जोङो खुंखा जानाय बुङो ओ बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौनिफ्रायनो आरो दायो नोंथां बुंनाय बायदि बैसागुआ सोलायबोबाय ओ गोदो जेरैबायदि फालियोमोन दायो बियो बेबादि नंला ओ लासैनो बे बैसागुआ जौस्राङाव फैबाय ओ स्टेज फैबाय स्टेजाव फैबाय बिदिनो जोङो बैसागुआव गामि गामि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बिदिनो रंजा रंजा मागियोमोन मोसायोमोन ओ जौबो मागियोमोन दायो बियो ओ सोलायनानै ओ जौसाङाव फैबाय माने स्टेजाव फैबाय आरो बेयो फ्रायनो खोब सोलायनाय फैबाय आरो माखासे ओ गोदोनि जे दामजुफोर ओ बे दामजुफोरा ओ मोनसे समावहाय गोदोनानै थादोंमोन आरो दायो बेखौ लासैनो एसे एसे एसे माने ओ बुरखांफिननायनि लामा लादों बेखौ जोङो ओ नुनो मोनदों जेरैहाय बुंनो थाङोबा ओ खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरथ' दंखायोनसै आरो बेफोरखौ नागारनोबो हाया बेनि अनगायैबो जोङो माखासे थरखा लाइग्रि आरो गंगोना बायदिफोरा ओ मोनसे समाव बा गेजेर ससेयाव माने बियो बेखौ बाहाय थलामोन आरो बियो गोदोनानै थाथ'दोंमोन दायो ओ गोबां सान्थौगिरि बिथांमोनहा एसे सानै हयै ओ दानि थासारिजों मिलायहोनो थाखाय माने गोदोनि जे हारिमु आरो गोदोदि दामग्रा देग्रा दंमोन बैफोरखौ ज बुरखांनानै ओ लाबोफिननो हाबाय आरो खोब गोजोननाय मोनदों बेफोराव
औ
आरो गोदो जे हिन्जावा हौवा जानानै मोसानाय हौवाया हिन्जाव जानानै मोसानाय माखासे लोंला जाला बैफोर खान्थिफ्रा गोमालांबाय बैफोर नियमफ्रा ओ दायो दख'ना बिदन सादोर स्राय गानै जोमै दामग्रा देग्रा लानानै बैसागु मोसानायखौ गोबां नुसै आरो बिदिनो आथिखालाव ओ गुफुर फिरफिला बिर होनोनायबो जों नुसै ओ बैसागनि सि से थारिखआव गुबुन गुबुन गामियाव खारन ओ बे जि गुफुर बा फिरफिलाया फिरफिला गुफुर बिरहोनायनि माखासे नेम खारोमफ्रानो जाबाय जे जोङो गुफुरदआ जाहैबाय मोनसे गोथार सान्थि होननानै ओ फोथायनाय थायो जेरै गाइखेरा गुफुर थिग बिदिनो बे बोसोर गोदानाव बे बोसोरसेयाव बयबो सुबुंफ्रा गाइखेर बायदि गोसो लानानै सान्थि बादि गोसो लानानै बा गुफुर गोसो लानानै ज' ज' अनलायनानै ओ सोरखिलांनो हायो संसार जालांनो हायो रायजो जालांनो हायो बेनि थाखाय दायो बे बैसागुनि से थारिखाव बे गुफुर फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो आरो नोंथां बेयो जोंनिथिंजायै दायो सोलिगासिनो ओ दाथ' नोंथां ओ टाइमबो जाबाय समबो जाबाय गोबां बिदिनो बैसागुनि सोमोन्दै जों सावरायलायनायबो नङा होमबा नोंथां ओ दायो जोङो जोंनि